हेल' अ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
औ दा जोङो मेन टपिकआव फैनोसै नामा नों
अ दे दे दे
जोंहा मागो फोरबो बे मागो फोरबोनि सायाव जों एसे सावरायनो नामा बर'फ्रा मागो फोरबोखौ बेखौ बोरै फालियो बेनि सायाव जों दा एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां? औ नोंथांमोननि जायगाथिं जा माबायदिहाय मागो फोरबोखौ फालियो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ दे आंनि फारसेनिफ्राय जेसेबां हायो मिथिनायखौ आं फोरमायलायनोसै नोंथां दे।
औ दे
जोङो मागो फोरबो होनोबा ओ जेनबा दमासिखौनो जों बुजियो नङा होमबा?
औ औ मागो आरो दमासि।
बियो ओ जोंनि बर'फोरनि आबादारिफोरजों माने सोमोन्दो दं आरो खोब गोथौ सोमोन्दो दङ जोंनि आबादारिफोरजों आ रो नैबे मागो दमासि फोरबोजों बेयो मागो दमासि फोरबोखौ जोङो ओ माग मासनि से अक्ट'निफ्राय जोङो फालिनाय जायो। ओ गोदोहाय जेबायदि फालियोमोन मागो दमासिखौ नाथाय दायो एसे ओ आलादायै फालिनाय नुयो आरो मोनसे गेजेर खन्द'आवहाय बे दमासि फोरबोआ गोमालांनो हमबायमोन दायो एसे एसे बुरखांफिननाय जाबाय नैबे दमासि फोरबोखौ नोंथां। ओ औ दायो ओ जे दैलांसे जोङो हाल मावनानै माइ ओ माइ गायबाय गोबां रोखोमनि जोसा माइब्रा ओ बायदि मैया मा-मुंनि माइ गायबाय आबादबो मोनबाय बिदिनो मारामारि फोजोबखांबाय बे मार मारि फोजोबखांनानै गासैबो हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव जे माने माइब्रा माइरं जोसा माइरं बै फोर माइरंफोरजों बानायनाय फिथा सिथाव ओ माइब्रानि जौ बिदै बैफोरखौ दमासियाव बाहायनाय जायो आरो आरो बेलागुरबो सावो दमासि फोरबोआव ओ जिहेथु ओरै जोंनिथिंहाय बांद्राय बेलागुर बिदिनो बारा गुरत्थ' होआ बेलागुरखौ खिन्थु हरै ओ गुबुन जायगाथिंजाय बेलागुरफोरखौ गुरुत्थ' होयो आरो ओ थां आंनि जे मोनदांथि बेखिनिखौ बुंबाय नोंथाङाबो फोरमायथिनो हागोन नामा?
फोरमायनो हागोन एसे मागो बुङोब्लाथाय जोंहा फिथा सौराय जानाय
औ औ
फिथा सौराइखौथ' जोङो मागोआव जाखायो नालाय बयहाबो जोंहा बर'नि न'खर न'खर न'खर जोंहा फिथाइआ बे दिनखालि जोंहा थाखायो। मागो होनोब्लाथाय। दा। मागो होनोब्लाथाय जोङो मागोनि सानसे से थारिखनि सिगाङाव जोङो गुरखिया ओंखाम जानाय होनो माने -् गुरखि ओंखाम जानाय माने गोदो गो गोदाय गुरखियाफोरा लोगो नांनानै माने। खाना जायोमोन माने खाना।
औ औ आतसा आतचा जायखौ जोङो दा जायखौ जोङो दा फिकनिक होनो नङा
औ पिकनिक होनो औ दा बिनि उनाव बिसोरो खराव जाबाय ना आरो फेलागुरबो लुयो बेयाव। नारा बुथुमना। जिगाब बुथुमनानै फेलागर लुनानै ओमफ्राय हराव जानानै। हराव गुरखि ओंखामखौ जाबाय बिनि उनाव फुङाव फुङावनो फुं दुगैनांगौ मागोआव। दुगैनानै जों फेलागुरखौ सावबाय।
अ आतसा आतसा।
फुङाव। माने मागोआव दुगैनांगोन माने। आरो दुगैयाब्लाथाय दाउ खा। गाबिनि सिगांनो दुगैनांगौ होननाय माने खोनादोंमोन आरो माने गोदो जोङो दाउखाया गाबिनि सिगांनो जोङो माने दुगैग्रोना थानांगौमोन मागोआव बे बेबायदि खोनादोंमोन। जों आरो मागोआव जोंहा मा मा रोखोमनि होनबाथाय जोंहा -् फिथा लावदुम एन्थाब फिथा आसि फिथा बिदिनो सौराय। है बिदिनो गोबां फिथा जायो आरो। माइब्रानि फिथा, माथानि फिथा, जोसानि बिदिनो गोबां। फिथा जायो आरो बे मागो फोरबोआव जों। नोंथाङा मा फिथाखौ जानानै साबसिन मोनो नोंथां?
ओरैनोथ' जोंनियावहाय बेबायदि रोखोम रोखोम माने फिथा बानायनायखौ जों नुबोआखै गोदोहाय नुबोदों माने फिथा खुरैजोंदि फिथा हमोना गिदिर गिदिर। औ बे औ। बेखौहाय जोङो मोनजाबोदों आरो मोनसे समाव जोङो माने खिस्लि मोखांजोंबो हमोना फिथाखौ बे फिथा फिसा फिसा ओ बेखौबो मोनजाबोदों जोङो दमासि। आरो एन्थाब जायखौ सिथावबो बुङो। बेखौबो मो बेखौबो मो बेखैबो मोनजाब। बोदों आरो बे मोनसे मा होनबाय ओंखाम सेमा ना मा होनोमोन लाय। नोंथाङा एसे मिथिनो हागौ ओंखाम सेमा।
ओंखाम समा औ औ औ औ मिथिबाय दे।
आरो। सौसौ। सावरायग्रा। गोदान बाहायनाय जायो सौराय गोरान एवो। बियो माइब्रा माइ। रंनिनो जायो। आरो थिग बिदिनो मा। मागो दमासियाव ओ जेब्ला माग दाननि से अक्ट'आव ओ जागायजेनो। माइ दमासि दमासि फोरबोआ। बेनि। ओ सोरांसि सोरांसि नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि दाउखा गाबैनि सिगांनो ओ। जे बाख। जायफोरखौ जोङो माइफोरखौ हानानै मारा होनानै दोनथुमो जायखौ जों बाख्रि बुङो बै बाख्रि न'आव। दाउखा गाबैनि सिगांनो माने आन्द्र आन्द्र रावबो नुयैयाव माने। माने गोबोरखिजों। बै न'खौ लिरस'नाय जों नुबोदों आरो। बाख्रि न'खौ औ आरो बेजों लोगोसे। न'खरनि जे फिथाइ। थाइग्रा जेरै नों खान्थाल थाइजौ गय आरिफोर बै। फोरनि ओ बि। बिफाङावहाय गुदियावहाय माने बै जिगाब मेरायजों माने खानानैखौ जों नुबो दों। औ औ बिनि ओंथिखौ ओरै होनदों आरो थारमाने जिहेथु नैबे दमासि बोथोराव बे जोंनि फिथाइ सामथाइ आरो बै। ग्रा जोंनि न'खर बिफां लाइफांफ्रा जाहाथे मोजां फिथाइ होयो आरो इयुन बोसोरावबो आरो बोसोर बोसोर जाहाथे बिदिनो मोजाङै मोजां फिथाइ होलांबाय थायो बे उसिला लानानै खायो होननाय जों एसे एसे खोनाबोदों आरो। आरो बेफोरनि ओंथिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो माबा मोनसेसो मिथिबाय दि दं नामा नोंथां।
बिनिसोमोनदै। थ' आं। जेबो बारासो मिथिया मानो खायो। आरो आं बेखौ मिथिया दे। माने। है खायसे बुङो अलप थायनै फिथाइफोर थायनायनि गाहायनिफ्राय थायनायनिफ्राय मोजाङै थायनायनि फिथाइफोरा मोजां जानायनि बेफोरबायदि थाखाय खायो होननानै बुंदों आरो खायसे बेखौ खोनादों आङो।
आथिखाल समाव ओ मोनसे गेजेर समावहाय दमासि गोमालांनो हमदोंमोन आरो दायो एसे मिलायला दमासि फोरबो फालिनायाबो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बेखौ जोङो गोमालांनो होनो हानाय नङा। बे जाबाय जोंनि मोनसे फोरबो। आंगोफोरबो हारिमु औ जोंनि हारिमु बेखौ जों गोमालांना होनो हानाय नङा। बेखौ जों फोथांनानै लाखिथारनांगोन फिथा सौराय जानाय दानि जाया खायसे गोबाङा मानो जानो नागिरा खोथाफोरखौ थेवब्लाबो जों बेखौ फालिनांगोन ओरैनो औ औ। जोंनिखौ जों लाखिथारनांगोनमोन। गुबुननिखौ जों बजबना लायोबा जोंनिया गोमालांबा जोंहा मा जागोन बेखौ जोंस साननानै जों माने जों बयबो फालिनांगोन आरो मागो फोरबोखौ।
अमासि मोनसे सत्रबो दंमोन नङा अमासि बेबायाददि मोन दंबलायोमोन बेखौ दायो दमासियावबो लानानै दावदै मागिनाय माइरं मागिनाय बेबायदि दंमोन होननानै खोनाबोदों जोङो खिन्थु दानि जुगाव बै हाब औ बे बेफोरबायादि हाबाफारिखौ जों नुनो थांला आरो नङा होनबा नोंथां
औ औ दा गैला इफोरो। ब्ला मोजां जायो आरो फोथांना लाखियोबथाय ओम बुरखांफिननानै जों खो बाहायफिननाय नांगौ आरो। बुं माने जोंनि गोदोनि बुस्थु स्थुखौ जोङो बुरखांनानै आरो गोदानै बायफिननाया जों मोजां। जोंखौ गोमालांनो होबा जोंहा औ
औ औ नोंथां समाबो जाबाय जोंना समनिबो
दे दे नोंथां ओ।